आ खोनादोंना नोंथां नोंनिया मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ मोजां खोनायाखै नोंथां नेट प्रब्लेम नामा
हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ औ औ खोबाय दासो
उ
हेलौ
औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामदों
औ औ औ दं आं ओरैनो दङ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
दे बास जों दायो जोंनि नआव फिसिजानाय माखासे जिब जुनारनि सोमदै रायजलायनोसै
औ नखर खांनाय आरो जिब जुनार फिसिनानै बेबायदिनो नखर सोलिनाय खिनि बागायै आरो ना
औ बेनि बागै जों रायज्लायनोसै होनबायसै उ दा जोंनि खिं जोंनि थिंनिखौ आं खोन्थाग्रोनसै
दे दे नोंथां खोन्थाग्रो होमबालाय
जोंनि साइदआवथ' बिदिनो न'खराव फिसि जानाय जुनार हिसाबै अमा थायो मेइनलि माने न अमायानो माने दंजोबो बयनावबो आरो आरो बेजों लोगोसे न'नि दाउ आरो सोरनिबा न'खराव बोरमाफोर आरो बेजों मोसौफोरबो थायो आरो दा बेजोंनो जों नुदों जोंनि जायगाफोराव गोबां न'खरफोरा गावबा गाव न'खराव नांगौ जानाय राङारि मददखौ मोनदों अमाफोर फिनानै औ सोरबा बायदिया गोबां अमाफोरखौबो बुरजा फिसिनानै गोबां रां खामायदों फाननानै आरो बेजोंनो गावनि गथ' गथायाइनि नांगौ जानाय फरायसालियाव होनो गोनां रांफोर आरो गावनि न'खरनि नांगौ जानाय
नांगौ जानाय बेसादफोर हैगोन गाननाय जोमनाय बेसाद
बेजोंनो औ आरजिनानै लानायखौ जोंनि साइदजों नुदों आरो औ दा नोंथ नोंथां मोननि साइडजों माबायदि बिनि
नोंथां बेबायदि सुबिदाफोराथ' बे रोखोमैनो नोंथांमोननि रखोमैोन माने मोनसे न'खर जानो गोनाङथ' गासैखौबो माबाजोब लाजोबनांगोन ना मोनसे बा मोननै देरसो जाया नङा मा नोंथां जोंनिफ्रायबो बेबायदि दि नाव अमा फिसियो ओ हांसो न'नि दाउ आरो बोरमा बे बेफोरखौ फिसियो आरो दं जोंनिथि बेखे आबाद आबादखौथ' स माखायाव नों मावखायो नों नोंथांमोननियाव मावो जानांगौ औ बेजोंनो जोंनि न'खरनि जि जिउ खुंनाय नांगौ जायो बेफोरजोंनो जों सोलिलांनो हायो बेफोरखौ फिसिनानै फिसिनानै फाननानै औ बेबायदि दा दैज्लां बोथोराव माइ गायो आरो बे एसे मेसें बो बेसर आरो ओ मैगं थाइगं बेबायदिनो गायो दा लेस्रा फान्थाव फानलु बेबायदिनो गासैबो आबादखौनो जोंथिं मावनाय जायो आरो
औ
बे बेजोंनो फाननानै जों न'खराव जि बेसाद नांगौ जायो जानायाव लोंनायाव गाननाय जोमनाय बेफोरनो फाननानै जोंनि बे नांगौ जानाय बेसादफोरखौ न'खरनि जानाय लोंनायाव सुफुंनाय जायो आरो नोंथां
अ हथ नंगौ नंगौ थारैनो नौगौ नोंथां बुंनाय बायदि बेनो जोंनिथिंबो जिब जुनार न'आव फिसिनायजों लोगोसे बिदिनो न'खराव हा गोनांफ्रा माइ गायनाय आरो बेजों लोगोसे माने दैज्लांनि थाखाय माइ आरो मेसेंनि थाखाय गोरान आबादफोर माखासे सिबिंफोर फाथो आरो बिदिनो बेसरफोर दालिफोर नङा होमबा सबायफोर बिदिनो फैयो जोंनिथिंबो दा नंगौ बेफोरजोंनो जोंनि बर' न'खरा मेइेनलि मावनाय दांनायजोंनो जिउ खांग्रा न'खर नालाय आरो बेजोंनो गावबा गा नांगौखौबो सुनानै लायो ओ आरो माने माइ होनोबाथाय माइ गायोबाथाय नोंसिनिथिं मा माइखौ ओरैनो बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो जों थि जेरै आइजं गायो आरो रनजितफोरखौ
औ रन्जित औ औ बास बासमति बिदि आथिखालाव जि पेकेट गोदान गोदान ओंखारदों बेफोरखौ आथिखालाव मावनो लानाय जादों नङा होनबा गोदान गोदान बाहेरनि गुबुन रायजोनि बा गुबुन ओ जायगानि गोदान गोदान आथिखालाव माइ जोलै फैनाय जादों बे बेफोरखौ मानसिफोरा गायनाय जादों आरो आथिखालाव
अब्लाबो जोंनि टिम मइेनलि हिसाबै माने बेखौनो जों गोदोनिफ्रायनो जेखौ बायबोदों जेरै माइब्रा थाबाय एसे आरो बिदिनो जो हो औ जसाफोर गायो दा नोङो माने जोंनिथिं आं नुदों माने मेनलि जोसाखौ फाथो थिलि हायाव गायनायखौ नुदों आरो माने बे समाव एसे माने उनबो जायो नालाय। माय माने ओं बाखि माइखौ गायजोबनानै गिबि गायनानै फाथोखौथ एसे दोननांगौ जायो नालाय औ जोंनिथिं ओरैनो आगष्ट फ्रावसो आगष्ट दान फ्रावसो फाथोखौ दाननाय जायो। बे समावसो माने गायनांगौ जानायखाय ओरैनो जोसाफोरखौ गायनो थिग खालामनाय जायो आरो बे जाय
नंगौ नंगौ।
आजि खालि जोसानि बेसेनाबो गोबां जाबाय। ओंखायनो जोसाखौबो माने एसे माने गायनो बयहाबो माबा थायो औ गायनाय जायो। जेनेबा नों ओ बे बेलेग बे जोंनि लकेल माइरंफ्रा जेसेबांखिनि दाम बेनि दाबल जायो नालाय दामा औ दा माइब्राफोर अब्ला नों साननानै नाय दा बेफोरखौ गायनानैबो जोंनि थिंनि मानसिफ्रा न'खरखौ बेफोर माइफोरखौ फाननानै न'खरखौ खुंगासिनो दं आरो।
आबाद मावनाय दा मेसें बोथोराव मेसेंङाव जानाय आबादखौ मावा मैगं थाइगं दा दैज्लां बोथोराव दैज्लां दैज्लाङाव मोननाय मैगं थाइगं गायो। बिदिनो। नखर खुङो आरो नोंथां। दा नखर जोंनि। सानफ्रामबोनि नखर बुंनो थाङोबा जोंनिया बेनो फुंबानो आइजोफोरा खामानियाव एबा जानाय लोंनायाव। बेस्थ संनाय खुरनायाव आरो सोर हाबा फिसाया खामानियाव एबा साख्रियाव थांनो गोनांबा बेनो जाहरनाय आरो गथ'फ्रा फरायसालियाव थांबा बिसोरनो जाहरनाय बिदिनो आरो आइजोफोरनि जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि खामानिया बेबायदिनो जायफोरा न'आव थायो ओ बेबायदि दिनो फुंनिया थांबाय सानजौफुनि फैलायबाय सानजौफुनि संलायबाय जालायबाय आरो बे थांलायबाय आरो खामानि मावलायबाय मोनानि एबा हरनि संलायबाय बिदिनो गासैबो हौवा फिसाइफोरा खामानियाव थाङोबा सोरनियाबा साख्रि बाख्रियाव थाङोबा फैलायबाय गथ'फोराबोथ' फैखायो ओ स्कुलफोरनिफ्राय बिदिनो हर जालायबाय उन्दुलायबाय सोरांलायबाय आरो बेनि नेक्स्ट खामानिया जाफिनगोन बिदिनो आरो जोंनि न
औ औ नोंथां संसार जानायनि औ दा नोंथां माने आं सानो जोंनि न'खरफोरा गोबां न'खरानो राङारि बिजोङाव गोख्रों नङा नालाय जोंनि बर'नि न'खरफोरा
औ औ
दा आं ओंखायनो सानो माने जि नुबाय माखासे न'खरफोरखौ माने ओम जाय न'खरफोरा अमा दाउ हांसोफोर बिदिनो ना फिसिनाय बेफ बेफोरखौ लानानै गावसोरनि नखौ राङारि बिजोङाव न'खर गोख्रों खालामदों बैफोर न'खरफोरखौबो बेबायदिनो खालामनायखौ नोंथाङा हास्थायोना
हास्थायो
थारैनो माने ओ न'खरखौ रां आरि बिजौ गोख्रों खालामनोबाथ' ओरैनो थाबाथ' जानाय नङा नालाय
ओरैनो थाबा जानाय नङा मोजाङै नांनांगोन औ नाथाय जोंनि ओम। जे अमा जे फिसिनाय बे अमा फिसिनायखोओ, जोंनि बर' हारिनिसाय गुबुनफोरासो एसे आथिखालाव गोबां नुनो मोननाय जादों। ओम फार्म हिसाबैबाबो औ। जोंनि बर'फोराबो। बेबायदिनो मोजाङै एसे, मोजां साइन्टिफिकेलि फिसिना फिसियोबा एसे गोबां रां आरजिनो हागोन आरो। जायखिजाया जोंनिया जोंनि न'खराव मासे मानैल' लायो जोंनि न'ख। बर' देबाय मासे मानै जोनबाबो। जायो सोरबा हाथारो थ हायोबोला बै अमाखौ फिसा जाहोबोला एसे मोजांसिन। मुलाम्फासिन थायो आरो औ औ। बे बेदरनि थाखायबा, औ औ बेदरनि थाखायबा एसे बे लाबफोरा थानो नागिरा बे फिसा खालामबा एसे थायो आरो, बेबायदि जोंनि बर'फोरा। खालामनागिरा आसलथे।
नोंगौ। थांनांगौ दा नोंथां बुंनायबादिनो दाना। अमा नों अमा फिसा जाहोबाथ' गोबां। दिमान दङ गोजान जायगायाव आजिखाष खालि लाङो नङा होमबा? शिलंनो मेघालय बेफोराव गोबां जोंनि गामिनि बाजार फ्रावबा न'आवनो बेफारिफ्रा लांफैनानै बे अमा फिसाफोरखौ लाङो आरो गोबां दाम। बो मोनो आरो। नङा होमबा नों मासे अमाखौ। खौ फेदेरनानै फानोबा नाथाय बिनि खरस दङ जाहोनाय। गुनदै बायनाय बेफोरनि मेनटेनेन्स नाय नङा होमबा दा नों अमा फिसा जाहोनानै दि फानोबा बेहा बिसिबां इसिबां खस्थ'बो गैया आरो थाब, नों फानहरनोबो मोनो नालाय। खरस जानाय बायदिखौ नुवा आरो बेजोंनो गोबां जोंनि बर' आइजोफ्राबो खामायखायो। नोंथाङाबो मिथिखागौ, आरो नोंसिनि जायगायाव बेनो जाबाय थाखायो दा बेनो आरोना जोंनि न'खरफोरखौ बेजोंनो गोख्रों खालामनो हा हायो राङारि बिजोङाव जो गोबां जिब जुनारफोर फिसिनानै औ औ ओं दे जागोन दे